नोंथाङा जेनेल लालाय नांगौ टपिकखौ मिथिखाबाय दा माने जोङो जानाय लायनायनिखायाव लारायगोन आरो। अ नोंथाङा दायो हाय नोङो मा माखौहाय हेल' नोंथाङा खोनायाखै नामा?
खोनादों।
नोंथाङा दा जेनेबा नोंनि फाइबाय जानायफोरा मा मा? जानो मोजां मोनो
बिदिनो सबायजों दाउ इदिफोरखौ जानो मोजां मोनो आरोना।
ए ओमफ्राय नोंथाङा दासिमबो नोङो माने मा माखौ बांसिन जाखो बेनो जा
बिदिनो
खोनायाखै नोंथाङा?